हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङैनो खोनादों ना? औ दे।
नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं?
औ नोंथां दायो आङो ओरैनो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनि खबरा मोजाङैनो दंबा नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां।
अ नोंथां आं माने खल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने औवानि मोनसे आयदा लानानै फैदों आरो नोंथांजों सावरायनो होननानै।
औ दे नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां।
अ। ओ नोंथां जोंहा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बा जों मा मा खालामनो हायो औवाजों नोंथाङा बेनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंना ओ ओरैनो सासनस्रा ओ औवा होननानै बुङोब्ला जोंना मा ओ‌ औवाया जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा फोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें आयला बानायनानै जों बाहायनाय जायो जोंना औवाया जोंना औवा गुबै औवा बुरखा आरो जोंना मोनसेया मा औवा थेरे होननानै बुंनाय जायो जायफोरखौ जोंना सि फुं बानायनाय जायनि गान्थिफ्रा गोलाव गोलाव थायोना औवा ओ औवा थेरे होननानै बुङो जों जायखौ जोंखै जे औवा थेरे होननानै बुङो आरो दे। बे औवा थेरेया नामा बांद्राय गिदिरबो जाया फिसाबो जाया नाथाय बिनि गान्थिया गोलाव जानायनि थाखाय मा जोंना जे सिफुं बर'नि जे मोनसे दामजु सिफुं बेखौ जों बे आइजेंजोंनो बानायनाय जायो आरो। आरो जोंना ओ बेलेग बेलेग जोंना औवा बुरखा औवा थेरे बिदिनो गोबां रोखोमनि दं। जोंना औवा बुरखाफोरखौ जोंना मा जोंना औवा बुरखाफोरा औ गोरा जायो नालाय
औ।
बेखौ जों न' बां बानायनाय न'नि खुन्था बानायनाय आरो जोंना माखासे ओ बिदिनो गलि फोरनि खुन्था बानायनाय ओ गिदिर गिदिर न' लुनाय ओ बिदिनो गोबां रो खोमनि ओ बायदिसिना रोखोमनि न' बानायनाय बैफोराव जोंना मा औवा बुरखाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंना औवा गुबै जे जों औवा गुबै होनो बेखौ जों जे आइजें आयला बानायनाय जेरै- सेन, खबाय, ओ जेखाइ, सान्द्रि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ जे ओ सुबुंनि थाखाय गोनां जानाय मुवाफोर बैफोरखौ बानायनायाव जोंना मा औवा गुबैखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन गुबुन औवाफोरखौहाय गुबुन गुबुन आइजें आयला बानायनायाव बाहायनाय जायो। आरो जोंना ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंना न' लुनायावहाय औवाखौ बाहायबोनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों नाथाय दानि जुगाव औवानि बिबाङा माने औ न ल न' बां लुनायावहाय औवाया जोबोद खम बाहायजासै। मानोना जोंना गोदो गोदाय ओ न' बांफोरखौ माने बांद्राय गोबावनि थाखाय माने लुनाय जायामोन औवाफोरजों बानायोब्ला जोंना थाब थाब माने लुफिनबाय थानांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना फाखक्काफोर जों बानायोब्ला माने ओ खेनसे लुबानो माने गोबाव समसिम जों बानायालासिनो ओ थानो हायोमोन आरो गोबां खैफोद आफोद फैयोब्ला जेरै अखा बांखा दैबाना बारहुंखाफोर फैयोब्लाबो जोंना मा न'आ गोरलैयैनो बायलाङा बिनि थाखाय जों फाक्का जों लुनानै लायो नाथाय गोदो गोदाय औवाजोंसो बांसिन लुयोमोन औवा थुरि बायदिफोरजोंसो बांसिन लुयोमोन ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ जोंना औवा बायदि बांसिन नुनायनि थाखायनो जोंना मा खनले खनले बा ओ बोसोरनै बोसोरथामजोंनो जोंना औवाया जे माराम जायो। बा औवाया जे गुन गुन अरो बैफोरनि थाखाय जोंना मा खुन्थाखौ गायसननानै होनांगौ जायो बा जोंना गोदान खुन्थाफोर बा इन्जुरफोरखौ खाफ्रानानै होनांगौ जायोमोन आरो। आरो जोंना मालाबा समाव बारहुंखाफोर बायो फैबाय बायोब्लाबो जोंना औवाजों बानायनाय न'फ्रा गोरलैयैनो सिफाय जायोमोन आरो। बेनिखायनो माने जोंना गोदो गोदाय गोबां रांखान्थियारि जोंना जौगानाय नङामोन नालाय बेनिखायनो माने गामि गामि ओनसोलफोराव बांसिन औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दासिमबो औवाजोंनो बानायनाय गोबां ओम आइजें आयलाफोरखौबो जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि बिबाङाव एसे खमसै आथिखालाव औवाजों बानायनाय आइजें आलाफोरखौ नुनो मोना। आरो जे जों जे औवाजों जे जों दा गाहाय बाहायनो बाहायथि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना मा जों जे बिजाब फरायो बे बिजाबफोरखौ पेपार महरै जे जों बानायो बैखौ जों मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला जोंना औवानिफ्रायनो बानायो होननानै बुंनांगोन। मानोना जोंना औवाजोंनो पेपारफोरखौ बानायो औवाजोंनो जोंना मा पेपारफोरखौ बानायनानै जोंनि बे ओ फरायनाय बिथिं बायदि रोखोमनि निउसफोर बानायनाय बिथिं बेफोरनो जोंना बायदि गियानफोर लिरनानै दोनथुमनाय बेफोरबायदि पेपारफोरखौ जोंना औवाजोंनो बानायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ जोंना औवा गैयाब्ला माने जोंना पेपारफोरखौ बानायनाय जोंना गोबां खस्थ' जायोमोन। बेनिखायनो जोंना दानि जुगाव औवानि बेसेनाबो गोबां बांसिनानो होननानै बुंनांगोन जोंना माबा मोनसे मैगं थाइगं गायनो थाखायबो जोंना मा बैसां होनानै मा बैसां गोनां मैगंफोरखौ गायोब्ला जेरै लावआनो होन खुमब्रायानो होन बा ओ जिंखा फोरलायानो होन बेफोरबायदि मैगंफोरखौ गायनो थाखाय जोंना औवानि बेरा होनो गोनां जायोना नोंथां आरो जोंना औव बेरा होयोब्लासो माने हायाव जे हायाव नांनानै बे मैगं थाइगंफ्रा सेवालासिनो थायो आरो। बिनि थाखाय माने बैसां सायाव होयोब्ला बैसाङाव आराम मानलानानै फिथाइ थानानै फिथाइ थानानै जों मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरो। नंगौना नोंथां औ
नोंथां नंगौ
औ ओ नों थाङाबो औवानि बागै एसे फोरमायनानै होलाय जे जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो? औवानिफ्राय जों मा मा रोखोमनि आइजें आयला मोनो?
औ औ ओ नोंथांआथ' बावैसो फोरमायलांखाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो न' फानो होनोब्ला जोंहा सस दुगैनानै जों बेराखौ होनाय जायो औवानिफ्राय। जेरै दाथ' गोबां खमानो जाबाय जोंहा मा होनो औवानि दरजा बेफोरखौ जों गोबां खम नु नुनो मोननाय जाबाय आरो आथिखालावथ' औवानि दरजा बा फ्लाइबर्डनि बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ माने औवानि-औवानि बाहायथिया एसे खमाय खम जालांबाय आरो दानि। जुगाव बांसिन जों औवाखौ बाहायो होनोब्ला जोंना मायाव बाहायो होनोब्ला जोंना लेखा बानायनाय बा न'नि माबा मोनसे बेरा सेरा दुमनाय बा जोंना मा ओ मैंगं-थाइगं गायनायाव बांसिन बायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दे नोंथां फोरमायबावलाय आरोबाव।
ओरैनोथ' जोंहा जेखाइ बा खबाय बा सेन बेफोरबायदिखौबो जोङो औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालावथ' एसे खम जाबाय नङा होमबा नोंथां? जेरै जों ओ-ओ हासिबबो बानायनो हायो जेरै सिथ्ला न' सिबनाय जों हासिबो बानाय नो हायो जेरै जाबोर जेंगाब गाबनाय गारनाय खादाबो जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां माने बेबायदि आइजें आइला माने बानायनायखौ जों माने नुनो मोनदोंमोन आरो आथिखालावथ' एसे खम जाबायानो जेरै जोंहा मैगं थाइगं फैयोब्ला जोंनो माने बेरा बेराहेबनो थाखाय जोंनो औवाखौबो नांगौ जायो। बावैसो नोंथांआथ' बुं थोलांबाय जेरै जोंहा मामबायनाय थाखाय जोंहा बा खुमब्रा बा पानियालाव जोगोनार बा पथल खांख्रिखला बेफोरनि थाखायबो जोंनो माने खुन्था गायनानै माने सां लुनानै जों माने थायहोनो हायो आरो मैगंखौ बेयावाय हेगारनो हायो आरो। बावैसो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय।
औ नोंथां।
ओ नोंथांमोनानि ओनसोलाव ओ औवा मेवाइखौ माने अनला जायोना नोंथां?
औ जायो नोंथाङा जोंना औ-औवा मेवाइ आरो जोंना हाजो खाथि जे बेनिफ्राय जों औवानिफ्राय जोङो मेवाइ जे मोनो हाजोनि औवानिफ्राय मेवाइ जे मोनो मेवाइखौ माने जोंना गोबां ओ आसार बानायनायबो जों नुनो मोनो आरो गोबाव सम दोननानै जे जाजायो गोखै जायोब्ला जोंना मा बेदरफोरजों जायोब्ला जोंना जोबोद गोथाव जायोना आरो बांसिन न'नि औवाफोरखौ जोंना मा दं मा मेवाइ ओ अनलाजों बांसिन जायो आरो।
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै अनलाखौ माबायदि सङो बा माबायदि जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंना ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंना गिबियावनो जोंना माइरं नांग्रोगोन। माइरंखौ जोंना मा मोजाङै उनना लाग्रोनांगोन उनना लाखांनायनि उनाव जोंना दैखौ सारायाव गुदुं खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव सारायखौ गुदुं जायोब्ला जोंना मा ओ गुदुं जायोब्ला जोंना जि माइरं देग्लिनाय बै माइरं देग्लिनायखौ जोंना मा खालामनांगोन होनांगोन आरो। माइरंखौ होयै होयै जोंना मा सानानै होबाय थानांगोन बिनि उनाव जों मा गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ होफादेरनो हागोन बेजों लोगोसेनो आरो जोंना मा ओ जों जे मेवाइ औवानिफ्राय मोननाय जे मेवाइ होनदों जों बे मेवाइखौ एवना लाग्रोनानै आरामनो जोंना मा होसननानै होनांगोन आरो अब्लाना जोंना मा ओ मेवाइजों अनला ओंख्रिया जोंना सोमजिखांगोन आरो औ नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नं
हेल' औ औ औ आं औऔ आरो जोंना मा नोंथां औवा-औवा दानि जुगाव माने ओ दाब-दाब जायगाफोरावहाय गोबां बारिफोरावहाय गोबां बुरजा-बुरजा औवा गायनानै माने जोंना औवा फोरखौ बिजनेस खालामनायबो नुसै ना नोंथां जोंना औवा बिजनेस खालामनायनि जोहैनो जोंना मा गोबां रांखान्थियारि हेफाजाब लानो हायो ना नोंथां जोंना गोबां सुबुंफ्रा माने औवानि बेफार खालामनानैबो जोंना मा औवा